खुलुमबाय औ खुलुमबाय नोंथां। खोनादोंना औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ आं दा नोंथांनो फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों आङो जोंनि बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो फिबाय जा जाबोबाय थानाय एम्फौ फिसिनाय बा खुन्दुं लुनायनि सोमोन्दै बुंनो सानदों आरोना दा आङो बे बा बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां बुंनो हागोन आंबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोनथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनो।
औ-औ बिदिब्ला आं जागायसै नोंथां।
औ दे
औ जोंनि बर' हारियाथ' गोदोनिफ्रायनो गाव गावनो एम्फौ फिनानैहाय बा फिनानैहाय दासिमबो माने जाबोगासिनो बा सोलिबोगासिनो दङ दा आङो बिनि सोमोन्दैनो बुंनोसै आरो जेनेबा एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनि निफ्रायनो बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं आरोना बे जिनिसखौहाय मा मेसें बोथोराव आवहाय ओ भुटानिफोर भुटानिसफोरा जोंनि बर' गामिफोरावहाय फैनानै फिथोब लांनायखौ जों दासिमबो भुटाननि खाथि खाला गामिफोरावहाय नुनो मोननाय जायो आरोना बाराखौथ' नुबांलिया नाथाय थेवबो थेवबो माखासे खाथि खाथि बा सिमाफोराव थानाय जोंनि हा बर' हारिफोरनि न'खरफोराव फैनानैहाय दासिमबो बिसोरखौ लांफैनायखौहाय जों खोनानो मोनो आरोना। आरो एम्फौ फिसिनायाव मा सिख्रिनि बिदै दै दैहोनायनिफ्राय जोङो मा फिसा जानाय बा मोन मोननाय आरो मोननाय एम्फौफोरखौहाय जालियावहाय फिथोब थोबहो होनायसिम बायदि बायदि थाखो दङ आरोना आरो बेफोर बेफोर माखासे थाखोफोरखौनो बबेबा समावहाय माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरनि बेफोरखौहाय मा जोंनि बर' हिनजावफोरा एकदमबारे गोदोनिफ्रायनो आखा फाखा बा रोंखा जोबो होननानै जों बुंनो हायो आरोना। फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ दिहुननानैबो बर'फोरा बा जोंनि बर' हारिया जानाय जायो आरोना एम्फौखौ फिसिनानैहायबो। खालि जोङो बे एम्फौ फिथोबखौहाय दिहुननानैहाय खुन्दुं लुनायावल' बाहायनाय जाया जों बेखौहाय माखासे बे दिहुननानैहाय जों जानाय जायो आरोना आरो न'आव फिनानैहाय जोङो बेफोरखौहाय मा बाहेरायावहाय हाथाय बाजारफोराव फाननानै बेजोंहाय जोङो रांबो आरजिनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय नुबोगासिनो आरो नाथाय दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जोंनि बर' हारिखौल' नुनो मोननाय जाला आरो गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो मोननाय जायो आरोना नाथाय मख'जाथाव खोथाया बेनो जादों आरोखिनाखि जोङो बे एम्फौनि जोलै जोलै लाखिनाय एम्फौ गोनां फिथोबनि खिथुथिंजाय बे बेजि खुन्दुंजोंहाय मालाबादि सुनानैहाय सान्दुं अखा गोलैयै जायगायावहाय जों बेखौ आलायनानै दोननाय जायो आरोना बिदिनो बर'फोरा एम्फौखौहाय फिसियो। आरो खुन्दुं लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हिन्जावफोरा खुन्दुं लुनायाव गोदोनिफ्रायनो जोबोर आखा फाखा खा बिसोरो खुन आरो फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ लुयो आ रोना बै खुन्दुं लुनाय खान्थिया जोबोर मख'जाथावथार ओ जेन'बा सिगां सिगां फिथोबखौ रुदनानै बिनि उनावहाय ओ खाखि बिइ बेजोंहाय थफ्ला फिसा-फिसा जुनानैहाय थफ्लाखौहाय उम मोन मनसे गिलिर मुवाजोंहाय नारसिननानै दोननाय जायो आरो उम बिदिनो सानब्रै सानबासो लाखिनानै थफ्लाखौ खेवनानैहाय दै मोजांजोंहाय मो जाङै सुनानैहाय खुन्दुंखौ लुनाय जायो आरोना ओ जोंनि बर' फोरनि खुन्दुं लुनायनि सोमोन्दैहाय गोबां राजाफोरानो माखासे बाथ्रा फोर बुंलांदों आरो ना खिन्थु बेले बर' हिनजावफोरनि खुन्दुं लुनायाबो गावसोरनि बानायनानै लानाय खा मोनसे खासेब नङाबा खुसुं बिखुंनि थावख्रि खालामनानै खुन्दुंखौहाय लुयो आरो आरो मा ओ गाब गानाय होनना होननानै बुङोब्लाथ' खुन्दुं लुनानै खुन्दुआव गाब गानायाबो जोंनि बर'फोरनि गावसोरनो हुदाखा गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंनि बर' हारिया मा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवाफोरनिफ्राय गोसोम गोथां गोजा आरो खान्थाल मादा गाब गायोमोन। ओ फिथोब लु नानै दिहुननाय खुन्दुंङावहाय गाब गानो नाङाबाबो खुननिफ्राय दिहुननाय खुन्दुंङावहाय बिसोरो गाबो गाबा गाथारोमोन आरोना ओमफ्राय जि दानायावहाय जोंनि बर' हिनजावफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आ आखा फाखाखा बेयावबो ओ बर' समाजावहाय मोनसे खोथाया दिनैसम दोनैसि मबो सोलिबा बोगासिनो दं होननानै जों बुंनो हायो आरोना ओ बे खो खोथाया मा होननानै बुङोब्ला बे जादों जि दानो रोङै हिनजावफोरा हाबा जानाय नाया गोब्रहोनानै जोङो दोनिफ्रायनो बुंनाय जायोमोन आरो जायखौ खौ जों दासिमबो खोनानो मोनबाय थायो जोंनि आबै आबौनिफ्राय नाथाय जों दानि दिनाव नायनो थाङोब्लाथ' बेफोरो जि दानायफोरा उम जौसेयावहाय थाम ब्रैजिबा बाजि जौखोन दोआल' रोंगौखौ जों बेबायदि मोनदों आरोना आङो ओ गासिबो माने गोमालांनो हमनाय बायदि नाथाय बे दासिमबो जोंनि गामि ओनसोलावहाय बेखौहाय जोंनि आदै मादै बा जोंनि आइ मोना लाखि खिनानै दङखौ आं फोथायो आरोना बेनिखायनो जोंनि बिमाफोरा मा गावबा गाव फिसाफोरखौ सम जाब्लानो जि दानो फोरोंखायोमोन आरोना गोदोनि दिनावहाय नाथाय बिमाफोरनि फोरोंनायनि थाखायल'दि बर' हिनजाव फोरा जि दानो गोरों जायो बिदिल' नङा आरोना उन्दै समावनो गेलेनायनि फावैनो जि दानो सोलोंखायो बा दिसकथाफोरजोंहाय सुदाम दानाया बेनि नेरसोनथि आरो बेनिनो नेरसोनथि होननानै जों बुंनो हायो आरोना ओ गोदोनि दिनावथ' बुंनो थाङोब्ला आगरफोरखौहाय ओ जोंनि बर'आइ जोफोरा एक नायब्लानो बा नुब्लानो एकदमबारे खेसेनो गोसोआव था खायोमोन आरोना जायखौ बिसोरो लिरलायनायनि गोनांथिबो गैयामोन ओ दिनैनि दिनावबो दङ नाथायबो थेवब्लाबो बावजानो गिनानैहाय माखा से खाथाफोराव लिरनानैहाय आगरफोरखौहाय बिसोरो लिरखानानै दोनखायो आरो ना ओ आरो दंबावो जोंनिया बे माखासे बेबायदि जि दानायफोरावहाय गोसो होनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा माखासे मेथाइफोरबो खननाय जायोमोन जेबो जेनेबा जायखौ सुबुं मेथाइ होननानैबो बुंनाय जायो। बे मेथाइनि गेजेरजोंनो दानाय लुनायफोरनि खोथायाबो बेरखाङोमोन। आरोना बे थाइ जोंहाय बर' हिनजावफोरा गाव गावनि जि दानायनि रोंगौथिखौ गोसोनि मानसिनो फोरमायनायखौहाय होयो आरो ना गंनै गंब्रै गरखाजोंहाय बिसोरो जि दानायखौ सरासनस्रायै जों बयबो हिनजावफोरा रोंखागौ आरोखि ना ओ आंनि बे बुंनो लानाय बाथ्राखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सान बाय दा नोंथाङाबो ओ जोंनि बेफोरबायदिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सा नदों नामा?
नोंथां आं नोंथाङा जेरेखम जोंनि बर'नि एमफौ लानाय एबा बिनि सायावहाय बुंलांदों ओ आंबो बे बाय दिनो जोंनि बर'नि न' लुनायनि खान्थि एबा थानायनि खान्थिनि सायाव ओ गोथाङै सुंद'यै फोरमायलांनो सानदों।
औ औ
जोंनि बर'नि न' लुनाय खान्थि होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ बर' सुबुंफोरा ओ औवा गोरलैजों एबा थाराइ खानानै एबा थुरिनि न' लुनानै बांसिन नै थानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा बेफोरावबो गोबां माने नेमखान्थि एबा आसान आसार खान्थिफोर दंङ न' लुने न' लुनायावबो ओ बे बाय दिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो न'खौहाय साहानि न'खौ मा होनो खोलानि न'खौ मा होनो सानजानि न'खौ मा होनो जोंहा बे फोर गासिबो खान्थिफोर दंजोबो बेबायदिनो जोंहा आं बुंनो लाग्रोनोसै जोंहा साहानि न' ओ साहानि न' होननानै बुंब्ला जो ङो बे न'खौहाय इसिं होननानै बुङो बियो बर'फोरनि मोनसे गोनांथार न' ओ जायाव हाय जोङो इसिङावहाय मायनाव माइनावखौ दोननाय जायो। माइनाव होन माइनावखौ दोननाय जायो आरो बे न'खौहाय जोङो बांसिनै खथा खथानैनि लुनायखौ जोङो नुनो मोननो जे जायगायावहाय जोङो ओ खथासे मानसि थाग्रा न'खौहाय जोङो अखं होनो आरो बै जोङो माइनाव दोनग्रा न' बे सिंखौहाय जोङो इसिं होननानै मख'नाय जायो आरो बे न'मा न' बेखौहाय जोङो गासै बे न' खौहाय जोङो न'मा न' होननानै बुंनाय जायो बेयावहाय मोनसे नेमखान्थि दङ जे जोङो खुनथि खुन्याखौ खुन्थियाफोरखौहाय जोङो खुन्थियानि गेजेरावहाय जोङो थंथाम थंथाम खुन्थिया गायनाय जायो ओ नाथाय जोङो बै खुन्थियाफोरावहाय जोङो गेजेरावहाय ओ दिरुंजों जोङो एबा गाजोलफोरजों जों दोगथाबनायखौ नुनो मोना मानो होनो ब्ला जों बेखौहाय ओरैनो सो दोन्नाय जायो जुदि बिदि खाबथाबनानै लायोब्ला ओ जोंहा मोनसे फोथायनाय दंदि जोङो बारहुंखाजों जुजिगोन एबा बारहुंखाजों जुजिग्रा होननानै जोङो मोनसे मख'नाय जायो बिनि थाखायनो जोङो बैफोरखौ जोङो बेयावहाय खानानै दोन दोननाय जाया आरो जोंहा ओरै सा‌ सानजा ख' ख'नायावहाय जोंहा ओ मोनसे बाख्रि थायो जायावहाय जोंना बर' हारिनि मोनसे नेमखान्थि दङ जे जोंहा गैथाराबाबो जों जोङो बाख्रि गंसे थानांगौ मानो होनोब्ला जोंहा फोथायनाय दंदि जायहा बाख्रिया देरसिन गामियाव एबा समाजाव जायना बाख्रिया देरसिन जोङो बेखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जों जौगानाय एबा जोङो बेखौ माहाजोनसिन जोंनि बर'आवहाय माहाजोनसिन होननानै सनानै लायो मानोना जोंनि बर'आ माइ दै बेफोरजोंनो बुं फबनानै थानाय बेनिखायनो जायहा बाख्रिया देरसिन बेखौहाय जोङो माहाजोन होननानै हमनानै लानाय जायोमोन। आरो बेबायदिनो जोङो जोङो ओरै सोनाबहा थानाय न' सोनाबहा थानाय न'आवहाय जोंहा बायेरानिनिफ्राय आलासि फैयोबा। एबा जोंहा न'खराव सोरबा खामानि मावनो लाबोनाय सेंग्रा एबा सिख्लाफोर थाफैयोब्ला जोंहा बे सानजानि न'आवहाय दोननाय जायो आरो जोंहा बे न'खौहाय जोंहा बर' राव सौरा न' होननानै मख'नाय जायो बे सौरा न'आवहाय जोंहा ओ ओ बायहेरानि ओ दाहोना एबा रुवाथिफोर जाय जों खामानि मावनो लाबोनाय एबा जोङो आलासि मानसिफोर फैयोब्ला जोङो बे न'आवहाय फुथुनानै फुथुनाय जायो। जायो एबा जोङो बै आलासिफोरखौहाय दोननाय जायो आरो जोंहा मोनसे नेम दं दि जोंहा साहानि न'आवहाय फिसा हिनजावा हाबा जायोब्ला एबा जों बै बे इसिंङावहाय हाबनो मोना एबा इसिं अखङावहाय हाबनो मोना होननानै जोंहा मोन मोनसे नियम दंङ' आरो बेबायदिनो जोंहा बर' समाव मोनसे नियम दंबावो जे जाय हिनजावा बे न'खरनिफ्राय हाबा जानानै थांबाय एबा बिलाइ हरजाबाय बै हिनजावा बे न'खरनि गावनि बिमा बिफानि न'आवहाय अदाब दांफैफिननो मोना बे नेमखान्थि खौहाय जोङो बर' समाजावहाय नुनो मोनबोदों। नाथाय बेफोर नेमखान्थिखौ जोङो दा नुनो थांलिया नाथाय जोङो गोदोनि समावहाय आबै आबौमोननिफ्राय खोनाबोदोंमोन जे बे हिनजावा साहानि न'आव हाबनो मोना एबा ओ इसिं
ओ अदाबफोरखौहाय दांनो मोना आरो जोंहा बर'फोरनियावहाय जोंहा गोनांथार मोनसे थाबावो जे जोंहा माइ हुंनानै दोनो ओ जोंहा माइ आबाद हाखांनायनि उनाव बै जिगाबफोरखौ जों दाबसे जायगायावहाय जोङो हुंनानै दोनो आरो जायहा माइहुंआ देरसिन बेखौनो जोंङो माहा जोनसिनबो होननानै हमनानै लानाय जायो आरो जोंहा ओरै खोला ओ खोला सानजायावहाय थायो जोंहा दैखर खरसे आरो बेबायदिनो जोंहा दंबावो ओ जोंना बर'नि बाथौ ओ सिला गेजेरावहाय थायो जोंहा आफा बोराइ बाथौ जायखौ जोंनि बर'।